औ।
नोंथां आं नोंथांजों माने फंनैसो खोथा सावरायनानैसो फैदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन नामा।
औ हागोन हानायालाय आंनि ओरैनोसो दंखायो दायो।
अ दे बिदिब्ला सावरायदिनि ना।
औ सावरायजागोन।
नोंथां नोंथांनिसिम आङो माने जुनारनि बागैसो फंनैसो खोथा सावरायनानै फैदोंमोन माने न। नि जुनार आरो। हाग्रानि जुनारनि फाराग। माने नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा।
फारागथि औ हागोन हानायालाय। जों फारागथिखौ न'नि न'नि जुनाद आरो हाग्रानि जुनादाव गोबां बि हारागथि मोननो हायो जों बिदिनो न'नि जुनाराबो जों हाग्रा जायो खायफा जुनादा आरो हाग्रानि जुनारफोराबो खायफाया माबा जायो हाग्रा जायो आरो खिन्थु बिस्रा गावनि मालिक गैया आरो जों बेफोरबायदि फारागखौ नुनो मोनो जों आरो जों बिदिनो सिंह सिंह मोसाफोरनि बागै जों नुनो मोनो बिसोरो जे मैहुर खालामनानै जायो जेन मैफोरखौहाय मै बायदिसिना बिदिनो जुनादफोरखौ बिसोरो मैहुर खालामनानै जायो आरो बिसोरो बेदर जाग्रा बेदर जाग्रा जुनाद आरो बिदिनो गोबां हाग्रा जाग्रा जुनादबो दं। हाग्रायाव बिदिनो जेरै हाग्रा जाग्रा जुनारफोर होनोब्ला जों मोननो थाङो मै होन बिदिनो आरो मै गान्दा बिदिनो बायदिसिना जुनादफोर दङ। बिदिनो हाग्रा जायो आरो न'नि जुनारावबो जों नुनो मोनो बिदिनो न'नि जुनारावबो हाग्रा जायो खायफाया खायफाया जों नुनो मोनो बांसिनानो जों न'नि जुनारफोरखौ हाग्रा जानाय नुनो मोनो। आरो बिदिनो फिसा फिसौ दाउसा दाउसा दाउज्ला दाउला दाउज्लाखौ दाउसा दाउसाफोरखौ जों नायनो मोनो दाउफोरखौ जों नुनो मोनो जेन बिसोरो दाउफोरा माबा जायो आदार जायो जेखौ मानसिया होयो आदार खौ जों मानसिफ माइरं होयो माब्लाबा आरो बिदिनो हांसोखौ जों लायोबा हांसोनि थाखाय गुन्दै होयो आरो बिसोरो दैज्लां समावहाय बिसोरो आदार नागिरनानै जायो जेरै खानस्रि एम्फौ बायदिसिना बेफोरबायदिनि माबा जों नुनो मोनो आरो होनायखौहाय। होनायखौलायनो नागिरना नायगिरना जानायखौ औ बिदिनो।
आरो बेनो आरो जोंनि जोंनि न'नि जुनारा जों सुबुं माहारिखौ खैफोद होनो साना खैफोद होआ बे जा हाग्रानि हाग्रानि जुनार खैफोद होनो नागिरो मानोना जों सुबुं माहारिजों थानाय नङा जों जों देरबोनाय नङा नालाय जोंनि दा जों न'आव फिसिनाय जों न'आव थानायानाय जुनारा जों जोंजोंनो थानाय जोंनो बिसोरखौ आदार होनाय जोंनो फेदेरनाय नालाय जों जों थायो जोंनि राव लायो आरो जेनेबा
औ हाग्रानि जुनारफोरा उम उम औ।
दा बुंनो थाङोबा हाग्रानि जुनाराबो दायो लासै लासै गोमालांगासिनो होनजायो। मानोना जों जों सुबुं माहारियानो फोजोबलांबाय आरो बेफोरखौबो जों सुबुं माहारियानो फोजोबबोजोबबाय बेफोरखौबो। लासै ला लासै नोंथाङा जुदि बुंदों मोसा सिंह बेफोरो बेदर जायो। दा जों सुबुं माहारियानो बेफोरनि उलथा बेदर जाफफिनग्रासो जाबाय दा बेनि थाखाय जुनार होननानैबो जों नुनोनो मोनला दानि जुगाव माने गोबां खमसै आरो गोबाङानो गोमालांजोब्बाय बेफोरो गोबाङानो गोमोर लांजोब्बाय जोंनि माबानिफ्राय जों दा मिथिंगायाव थांनानै नागिरहैबाबो बेफोरखौ गोबां खम बिबांनि नुनो मोनगोन आरो दा बेदि नुबाबो